हेलो औ नोंथां
गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि हामग्लायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां
औ नोंथां दे
ओं आंथ' दायो ओरै रैनो जिरायनानै दंथ'यो। नोंथाङालाय?
आंबो नै ओ ओरैनो जिरायनानै दङ। बायेरायाव ओंखारलांदोंमोन आं दा फैनानै दसे मेंनायखाय ओरैनो जिरायनानै दङ बार जागासिनो।
अ अ ओ ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा नोंथां
औ नोंथां दे बुंनायसाय
थमाजारि सोलायनायनि थाखाय सोलोंथाइया बेसेबां गोनांथि बेनि बागै एसे खोन्थानो हागोन नामा?
अ खोन्थानो हागोन नोंथां औ ओ समाजहारि सोलायनायास सोलोंथाइनि गोनांथिथ'
औ औ
खोन्थानो हागोन दे होमबा नोंथां खोनासंलां दे
औ औ बुंनायसै दे ना
दा जोङो समाजारि सोलायनायाव सोलोंथाइनि गोनांथि होननानै बुङोब्ला बे आयदानि सायाव जों जुदि बुंनो थाङोब्लाना समाजारि सोलायनाया मा बे बाथ्राखौ जों मिथिग्रोथारनांगोन आरो दा बे बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जोंहा मा समाजारि सोलायनाया जाबाय मोनसे समाजनि जिनाखि दाथाय बेखौ दाफामफिननाय एसे साबसिनाव फैनाय एब बा गोदो लांनायनि गोदो जानोहागौ बियो लाोननाय बा गोदोलांनोबो हागौ आरोखि दा समाजारि सोलायनाया सुबुंनि जिउआव थानाय जानाय साननाय रायज्लायनाय बायदिफोरखौ सोलायनाय लाबोयो नाथाय बे सोलायनाया दाजाब बा दानख'बो फारसे थांनो हागौ आरो दा दाजाब फारसे लाबोनो ना नागि गिरोब्ला मा खालामनो हायो जों सोलोंथाइ सोलोंथाइखौ नांथारगौ जायो। दा सो-सोलायनाया समाजनि जि खुनु बिथिङाव जानो हागौ नोंथां। जेरै मोनसे हारिनि हारिमु गुन राव रायज्लायनाय रोंनाय आरो स माजाव समाजारि सोमोन्दो लाखि नाय बायदि बायदिफोर जानो हागौ नोंथां। बेफोर मुगाजों लोगोसे सोलायबो यानो थायो मुगानि उनाव मुगा मुगानि उनाव मुगा एसेबाबो सोलायबोबाय थागोन आरो बियो। दा बे बे सोलायनाया समाजारि सोलायनाया मोनसेयानो थाबाय थाया मुगानि उनाव मुगा बेबायदिनो सोलायबोबाय थायो। दा जों बेफोर सोलायनायखौ समाजनि मोजां फारसे सोलायहोनांगौ एबा दावगाहोनांगौ जायोब्ला मा खालामनांगौ सोलों थाइनि गोनांथार जायो जोंनो। जायनि गेजेरजों जोङो मोनसे दाजाब दा सोलायनायखौ मोननो हायो आरो। मानो होननानै बुङोब्ला जों सोलोंथाइसो मा खालामो समाजारि सोलायनायनि मोनसे दे एकदम गुन गोनां आ गजु होननानै जों बुंनो हायो। बेनि गेजेरजों जों गियान मोन जों रोंगथिखौ डेल्बब खालामनानै लानो हायो आरो गाव गावनि मोनथाइ आरो दायथ'नि फारसे मा खालामनो हायो जोङो सांग्रांथि जानायाव मदद मोनो आरो सोलोंथाइ थायोब्लासो बेफोर गासैखौबो जों थि खालामनानै लानो हायो। सासे रोंनाय मानसि या मा जायो समाजाव मोजां मोनसे दाजाब दा सोलायनाय लाबोनो हायो नों जेबोखौनो रोङाबा बे मानसिया माबोरै मोनसे दाजाब दाजाब ना दाजाब दा सोलायनाय लाबोनो। बेनिखायनो मा बेयो सासे रोंखा राखा गोरों बुजिनो हानाय बेबायदि सासे सुबुं जानांगोन आरो। बेनिखायनो मा जायो जोंनाव जोंनि समाजाव सोलोंथाइया बिराद गोनांथार जायो। दा आं ओ ससे होनबावनोसै नों सोलोंथाइया मा जायो ओ सोलों थायोब्ला जोंहा जिउआव मोजां एबा साबसिनै थांनानै थानायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो। दा बेबादिनो मा जायो जोंनि गरिब जालांनाय एबा निखावरि जा-जानायनिफ्रायबो जों गावखौनो गाव मा बारग' होनो हायो आरो। आरो जुदि बिदि जायोब्ला जोंनि जिनाखि थांनानै थानायनि राहा बेबो मा जायो साबसिननिफ्राय साब सिन साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोनो हमो। बेबायदिनो जों मा खालामबावो आरो जोंनि जिउआव रां खावरिनि जिनाखि खमि जानाय खम जानाय बा बाङाय जानाय ना बियो जोंनि गेजेराव मोजां फारसे जौ गाबोयो आरो। बेनिखायनो मा जोङो जिउआव सोलोंथाय खौ लाथारनांगौ नोंथां।
दा औ सोलोंथाइया समाजनि गेजेराव मा खालामबावो समानथिखौ लाबोनो हायो आरो दा जोङो जुदि सोलोंथाइ लानानै जोङो मोजां गियान मोनबाय। होमबा जों गावजों गाव एना एनि ना गाज्रि सान सोरहाबा गाहाय थाखोनि सोरबा गोजौ थाखोनि बेबायदि सानलायनायखौ खौ नागारहोयो। थामहिनबा जोंनि समाजाव बेजो बेनि गेजेरजों मा जायो समानथि साननायखौ लाबोयो। दा बेनि गेजेरजों हारिनि जों जिनाखि हारि नि गेजेराव गाज्रि सानलायनाय बा नासयलायनाय धोरोमनि गेजेराव नासयलायनाय बो थानो हागौ। बा आथोननि गेजेराव नासयलायनाय थानो हागौ बा समाजारि जौगानाय खौ नायनानै सोरहाबा ओइ बिसिनि समाजा बिराद जौगाबाय जोंनिया बिराद गाहायाव दङ होननानै बैसोरखौ आरो गाज्रि माबा मोनसे इंगित लानो हागौ ना। बैफोरबायदि नासयलायनायखौ। जोङो जोंहा जोंनि गेजेराव गोदो। सोलोंथाइ थायोब्ला मा जायो बै। बेफोरखौ गैया खालामलांनो हायो आरो लासै लासै बुजिनानै मा नागारलाङो दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जों। गुबुन हारिफोरजोंबो मा गोरोबलायनाय आरो सुबुं मोनथाइ बायदिफोरखौ सोलोंनो हायो जायनि गेजेरजों जों समाजाव गोबांनो सोलायनाय आरो। जौगानायखौ लाबोनो हायो बेनिखायनो मा सोलोंथाइया मोनसे जोंनि जिउआव एखदमबारे गोनांथार मोनसे आगजु दा जोङो आइजो माहारिफोराबो ना आइजो माहारिफोरा गियान आरजिनानै गाव गावनि आथिङाव गसंनायनि राहाखौ खालामनानै लानो हायो आरो आरो बेबायदिनो मा जायो समाजाव समानथि मोन थायखौ मोजाङै बिथोरबो आइजो माहारियाबो थिनानै लानो हायो दा जुदि सोलों गैयाब्ला आइजो माहारिया गाव गाव खौनो जों गाहाय गाहाय थाखोनि हौवा माहारियासो गोजौ थाखोनि हौवा माहारियासो बैफोरबायदि खामानिखौ मावनांगौ जोंनि खामानिया नै बि बिल' होननानै थाबाय थायोब्ला मा जागोन जोंनि समाज दाउ हिनजाव माहारियाबो गोदोलांनायनिफ्राय गोदोलांनायावसो थांनो हागौ बेनिखायनो मा जायो हिनजाव माहारिनोबो जोङो मोजां मोनसे गोग्गो सोलों थाइ होथारनांगोन दा गोग्गो सोलोंथाइ मोनोब्लासो बिसोरबो मा जानो हायो। जिउआव जिउआव मोनसे अ जोंबो ओरैबायदि खामानिखौ मावनो हायो जोंबो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो होननानै बिसोरबो गोजौ फारसे दावगाबोनो हमो आरो नोंथां औ नों ना नोंथां।
बुजिदों नोंथां बुजिदों थारैनो नंगौ।
नोंनो मा माखासे बाथ्रा खोन्थाबावगोन मोननैसो बाथ्रा खोन्थाबावगोन आङो दा सोलोंथाइनि गेजेरजों जोङो माखा माखासे गोब्राब सान नाय आरो जेंना सुना स्रांनो रोंनाय बेफोरबायदि बेखौ जौगाहोनानै लानो हायो आरो नोंथां जेनेबा गोब्राब साननाय होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे सानस हायै जिनिसफोरखौ जोङो माबोरै मोनगोन? गोजाननि माखासे खौरांफोरखौ जों माबोरै मोन थिगोन दा बैफोरखौ मोनथिनो थाखाय जोंनो सोलों थाइ निबो गोनाथि जायो नोंथां दा नों जाम्बुंफ्राव नायनांगौ जायोब्लाबो जानबुंफ्राव नायनांगौ जायोब्लाबो एसे एनै फरायनो रोंनाय नङाब्ला नोंमाबो बोरै नायलायखो खोनासंनायजोंलथ जाया आजिखालि फरायनो रोंनांगोनबो दा बैफोरबायाददिनि गेजेरजों रों जोंहा जुदि फरायनो रोङोबा मा जायो गोब्राब साननाय ना बा जेंना सुस्रांनो रोंनाय बेफोरबायदिखौ जों गाव गावनि गेजेराव सोलायहोनानै लानो हायो आरो बा जौगाहोनानै लानो हायो जों आरो मा जाबावो? ओ समाजाव नुजानाय जेरै उन्दै गथनि खामानि मावबोनाय ना ओ जुलिनि समाव ओ हिनजावनिफ्राय माखासे से रां रुफा खावरि इफ
औ औ
बायदिफोरखौ मा जायो लानानै नासयलायनाय बेफोरनि गेजेराव नासयलायनाय बा गुबुन गुबुन रोखोमनि खामानिनि बेलायाव नासयलायनाय बायदिफोरखौ जों मा जायो? समाजाव जुदि सोलोंथाइ दङ ब्ला बा सोलोंथाइ मोनसे गोगो सोलों थाइ थायोब्ला बा बे सुबुंआ जुद दि मोजां रोखोमनि गियान थायोब्ला बैफोरखौ गैया खालामलांना हायो आरो समाजाव दा सोलोंथाइया बेखायनो मा जायो ओ सोलोंथाइनि गेजेराव सहायनो हानाय मदद होलायनाय नायबिजिरनाय दायथ बायदिफोरखौ मा जायो गाव दायथफोरखौ गावखौनो खालामनो मा जायो दावखो दाय दायथफोरखौ‌ लान दाय लानानै दावखो होनो गावखौनो दावखो होना लानो हायो आरो आ जायनि गेजेरजों माहारियारि जौगानाय नोगोरा आरिफोरखौ गो ख्रों बाहागो लानायाव मदद खालामो दा बेखायनो मा होनदों नोंथां दा बेफोर गासै खौबो नायबा जों नुनो मोनो माने सोलोंथाइया समाज जौगानायाव गो ख्रों एकदमबारे गो गोख्रों बाहागो लायो आरो बेबादिनो जोंनि समाजाव गोजोन गोग्गो आरो खौसेथिखौ लाबोनो हायो बेनिखायनो जों मा बुंनो हायो मोजां मोनसे समाजारि सोलायनाय सोलायनायनि थाखाय बयनोबो जोङो मा? मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइ बा मोनसे गोग्गो सोलोंथाइ मोननाया बिराद गोनांथार आरो जोंनि जिउआव बुजिदोंना नोंथां?
औ बुजिदों नोंथां बुजिदों।
दा नोंथाङाबो बेनि सोमोन्दै जेनेबा बे समाज समाजारि सोलायनायाव सोलोंथायाइया जे गोनांथि बिनि सोमोन्दै एसे माबाफोर बुंनो हा हागोन नोमा नों नोंथां। आंबो नोंथांनिफ्राय माने माबायदि नोंथाङा बेनि सोमोन्दै मोनथियो बेखौ एसे मोनथिनानै लानो लुुबैदों। खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां हागोन बिदिब्ला बुंनाय सां ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोब्लाथ' जो जोङो जेन'बा गियान रोंगौथि बेसेनफोर आरो आखुथायाइफोर आरजिनायनि फारिखान्थि होननानै जों बुजिनो हायो आरोना सोलोंथाइखौ। आंनि नोजोरनिफ्राय आरोना ओ जेनेबा जेरैबायदि सोलोंथाइया गियान रोंगौथि आरो बेसेनफोरखौ जौगााहोयो जेनेबा बियो मानसि फोरखौ समाजारि जेंना नोंथाङा जेरैबायदि बुंलांदों समाजनि जेंनाफोरखौ बुजिनो बा माबा मोनसे खैफोदफोर जायोबा बेखौ समधान नागिर नायावहाय जुदि सोलोंथाइया थायोब्ला जोङो मदद खालामनो हायो आरोना। समाधान नागिर नायावहाय ओ जेनेबा सोलोंथाइ गोनां सुबुंफोरा गावसोरनि मोनथाय जेनेबा बिबानफोरनि बागै बांसिन सांग्रां जानानै थाखानो हायो आरो ना जुदि सोलोंथाइ थाखायोब्ला
औ नोंथां
औ औ आरो जेन'बा आइजोफोरनि बागै इसे फंनैसो होनसै आङो जेनेबा आइजोफोरा गुबैयै जेनेबा समाजारि सोलायनायाव सोलोंथाइ थाइआ आइजोफोरखौ गोख्रों खालामनायाव गोबां मदद होयो आरोना ओ जेरै बायदि आइजोफोरखौ माखासे मोजां थांखि बा थिरांथा लानायाव मदद खालामो जेरै बिदिन्थि हिस साबै नायोबा जोङो ओ उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय ओ समाजा माखासे गुलाय गुजायफोरखौहाय फोसाबनायावहाय सोलोंथाइ थायोब्ला बे बिराद हेफाजाब होयो आरोना,
नंगौ नोंथां
बेजों लोगोसे सोलोंथाइया खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रांनायाव गा हाय बिफाव लायो आरो ओ बे खोनादोंना हेलौ,
नो नोंथां दे बुंनायसै आं खोनागासिनो बुजिदों,
औ जेनेबा औ औ औ ओ जोंनि दानि समाजावथ' बेफोरो खोमसि फोथायनायखौ बारा नुबांलिया नाथा